औ नोंथांजो दसे रायलायनो हागो मोन नामा आङो।
औ- औ हागोन नोंथां बुंलाय।
आं नोंथांजों जि सोंनायनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ -औ हागोन नोंथां ओ जि सोंनाय जि सोंनाय होननानै मुङाव अब्ला जि सोंनाय हाबाया दानाय लुनाय हाबानि मोन से गाहाय आइदा।
औ -औ
जि सोंनायाव गिबियावनो ओ हाथाय याव जोंनो नांगौ खुन्दुंखौ बायना लायनानै सोर खि गिदिराव सोनानै थाङा नाथायाव सुनानै लाग्रोनो नांगौ जायो। बेनि उनाव बेखौ ओं खाम मायदिजों सिफ्लेनानै मायदि होनानै सोरखि फिसा गंनैयाव सोनानै दोंनै सुनजाबना लानाय जायो।
औ।
ओं दोंनै थुनजाबोब्ला जिया रोजा जायो होननानै बर फोरा फोथायो बा रोजा जायो होननानै मिथियो।
औ।
ओ थुनखांनाय उनाव दाङा नाथानिफ्राय बखनानै दान्दायाव से सोंना सोनानै लामनाय जायो आरोना। बेबादिनो जि दानो लानाय आगर आखाइयाव एबा बिदाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ थियारि खालामना लायो उम खुन्दुंफोरखौ बायदि माइदि होनानै फोराननानै थियारि खालामना लानाय उनाव सानबाराय नायनानै माने सान माबा मोनसे बाराय नायनानै उम जेनेबा गाबोन संफोर बिदिनो माबा मोनसेसो सान बारायनायनानै जि खौ सोंनो लाहार फाहार खालाम ना सोंनाय समाव जखा खा लानानै फारनैथिंबो खुन्था दोनानै लानाय जायो
औ
सोरखियाव गुबुन गुबुन गाबनि गोनांथि जानाय खुन्दुंखौ कियाव सोनानै ग्रोन दोननानै लाखानाय जायो ओम खुन्थाजों लोगो लोगोसे बेरानि खुन्थि स्रें दोनानै लायो
औ
आगर आखाइनि गाबखौ नायनानै खुन्दुंखौ खादिनियाव बहाय सोनानै जिखौ सोङो आरो
उम
गिबियावनो जखा बादियै खुन्दुाव दागो होनानै ओ जि दानायनि बिबां बायदियै जिखौ सोंनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
ओमफ्रायो जि सोंनायखौ जागायनाय लोगो लोगो माने सासे मानसि या रासो गंसेयाव सोंनाय खुन्दुंखौ खायथाजों खायनानै सोयो
औ
बिनि उनाव सोंनाय खुन्दुं
औ औ
खुन्थायावहाय उगनायना होयो। माने बै सोंबाय थानायखौ सासे सोंबाय थागोन ओमफायो सासेया रासोआव खायथाजों मा-माने खायथाजों नङा। ओ सोंबाय थानायखौ सासे आहाय ओरै फारसेखै थानानै उगु नायबाय थायो आरोना। जाहाथे बियो जेथो नाङा।
औ
बेबादिनो सोंनानै ओ खायखांनानै थो थोरो माने उगुनुखांनायनि उनावहाय रासो लानानै बे रासोआवहाय खायथाजों दोंफा दोंफा
औ
खायनानै लायो।
औ
खायखांनायनि उनावहाय बायदि गनसि बाय जि मा मा जि दानायाव गोनां जायो बेफोर गनफोरखौ सो हनानै जिखौहाय आरामनो जाहाथे बै जेथो नांनानै थानायखौ साफा खालामनो थाखाय आराम थोरनानै लानाय जायो। थोरनाय समाव खाथिनि हिन्जावफोरा बाहागो लाफैयो माने ओ जि सोंना नै थोरनायावहाय बै खाथि खालानि आयजोफोर आरोना।
औ।
ओ बे जि थोरनायावहाय खानजं गंसे गंसे लानानै जेथोखौ सिफायो । खानफैयो माने बयबो गावजों गाव। ओ हेफाजाब होलाय लायो आरो।
औ औ।
बयबो बाहागो लाफानायखौ जों बर' बर'फोरनि जि सोंनायावहाय नुनो मोनदों।
औ।
ओ आरो सोंनाय खुन्दुंखौ।
औ।
मोजां खानजंजों सर'नानै। गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो औ। बे माने जाहाथे। जेथो नाङा लासिनो। दानाय समावहाय आरामै दालांबाय थानो हायो बेखौ नायनानै। ओ। गान्दैयाव हाय। आराम नो थोरनानै लानाय जायो।
औ।
ओम ओ सासेया फारसेथिंयै बोब्दिंनायजों गोरा बोनानै।
औ। औ।
आरो गुबुन फारसेथिं गान्दैयाव गोरा फाननानै लानो नांगौ।
औ।
ओम बेबादिनो सोंनाय खुन्दुंखौ। थोरनानै फानखांनाय उनाव नो खननो नांगौ उम। ओ। साथजोंबो खनो आरो। सिं फारसेबो नोखौ ख'ननाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय नो ख'ननाया हायोब्ला।
औ।
खुन्थायाव दिखांना जि दानो थाखाय थियारि खालामनानै लानांगौ जायो।
औ।
ओम बेनिफ्राय। दानानै जि दिहुननो हायो। ओम ओमफाय। जोङो बिदिनो बेनो जोंनि जि सोंनाय माने। बेनो जाबाय जि दानाय। थियारि खालामनाय हाबा। जेरै जोङो बे फोरबायदि मावनायनि गेजेरजोंसो जिखौ दानो लाहार फाहार खालामनानै लानो हायो बेनि उनाव ओमफाय ओ सोंखांनानै थोरखांनानै। नो खनखांनानै ओ साल खुन्थायाव। बहायखांनायनि उनाव
औ औ।
बे जिखौहाय दानाय जायो आरो।
औ।
ओम बे जिखौ जोङो ओ गोबां गाब माने गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गाबजोंहाय। सोंनानै आरो गुबुन गुबुन गाब जोंबो जोङो। माने बिदाब बुंङो बेखौ खौ। त ओ बि एसे बेलेख कालारजों। एसे बेलेख कालारजों। बिदि दानानै जोङो जिखौ दिहु मोननाय जायो आरो।
औ।
ओम इनिफ्राय। जि दानायावहाय जोङो गुबुन गुबुन आगर आखाय। जोंनि फसायनाय माने जों जाय गाबजों जाय आगरजों। गोजोनो बे गाब बे आगर। खौ जों होनानै बे सिखौ दानाय जायो।
औ
ओम जोंनो गोनांथि जानाय जोंनो गोनां जानाय जों फस साइनाय बेफोर गाब फोरखौ जोंङो आगरफोरखौ एरखांनानै जोंङो जिखौ गाननाय जायो आरो।आरो जों गावनो दानानै गाननायजों लोगोसे दाय जिब खौ‌ जोंङो ओ गुबुननो गुबुननोबो फाननो हायो जायनि गेजेरजों जों रां खामायनानै लानो हानाय जायो आरो उम ओ नोंथांङा बेनि बाहागै एसेसो बुंगोन नामा?
औ नों थांङा बै नोंथांङा मा बुंनाय बायदिनो बै जि सों हयया जोंनि बर'नि मोनस मख'जाथाव आरोना
औ औ औ
जोंनि जि सोंनाय हाबाया बै जोंनि बे गाम नाय जे बे जोंनि सि बे दानाय लुनाय जोंनो माने बिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो होनना बुंनाय जागोन।
ओं ओं नंगौ नंगौ।
मानो होन ब्ला जिया जिनि गेजेरजों जों माने ब र'नि बै जे बे गाननाय जायखौ जोंङो ट्रेदिसनेल जि होननानै बुंङो बैखौ जि सों नायाव माने गिबियावनो जोंबो बैबायदि हाथाइनिफोरा बायना लाबोनाय बा गावनो बानायनानै दिहुननाय खुन्दुंखौ ओ सुरखि‌ खि गंसेयाव माने गिदिराव सुनानै दांङा नाथायाव थुनग्रोनानै लानाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव माने बे खौ माइदिजों सिफ्लिना माइदि होनानै माने सरखि फिसा बेबायदिनो सुनानै थुननानै लानाय जायो माने औ बेबायादि थुनखांनायनि उनावनो माने दांङा नाथानिफ्राय बख'नानै बै खुनना लानाय खुन्दोना ओमफ्राय बेखौ दिहुनना लानाय जायो माने बै दांङा नाथा नाथानिफ्राय दिहुन दांङा नाथानिफ्राय दिहुन खांनायनि उनाव बेखौ दान्दायाव माने सुनानै लामनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो औ माने सि दानो लानाय आगर आखाइफोराव बा बिदाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ माने गावनि फसायनाय गाबखौ माने थियारि खालामना लानाय। नाय जायो।
औ औ औ।
बेनिफ्राय खुन्दुंफोरखौ माइ दि होनानै।
ओं औ औ।
बे खालामना लानाय उनाव माने ओ बे जिखौ संनाय स समाव माने सुख खा लानानै फारनैथिंबो खुन्था दोननानै लाग्रोयो सुरखियाव माने गुबुन गुबुन गानि गोनांथि जानाय जे बे खुन्दुंखौ सुरखियाव सोनानै दोननानै लानाय जायो खोनथाजों लोगोसे बेरानि खुन्थि स्रें दोननानै लायो बियो
औ नंगौ नंगौ।
आगर आखाइनि बेखौ नायनानै माने खुन्दुंखौ हादिनानै सुनानै जिखौ सोंग्रोयो।
औ औ।
गिबियाव नो जखाबायदियै माने खुनदुंआव दागो होनानै जि दानायनि बि गोबां बाय बियो जिखौ सोंनानै लायो
नंगौ
सम जि सोंनायखौ माने जागायनाय लोगो लोगो बोनो सासे मानसिया रासु गंसेयाव सोंनाय खुदोंखौ आ। थाजों खायनानै सङो
ओं ओं।
सुंनाय माने खुन्थायाव
गौ बोनायना होयो
नं नाेंगौ
बेबादिनो माने सुंनायखौ सान खाव ओ संना नै माने जिखौ बिबाय दिनो दाबाय थानाय जायो औ दे होमबा नोंथां आं लाखि दो औ बिडियावनो दोनथनोसै सै औ
औ औ